खोनादोंना नोंथाङा। औ नोंथां खोनादों। ओ बिदिब्ला नोंथाङ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे ओ जा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथांजों नोंथाङा सम' दङोबा जों एसे सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ। बिदि दा ज दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव गुबैयै जोंनियाहाय माइ आबाद खौहाय मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां? आरो बेजों लोगोसे जोङो औ बायदिसिना मैगं थाइगंबो गायनाय जायो आरो। जेरै'हाय ओ माइ आबादखौ माबोरै मावो होनब्ला आं नोंथांनो एसे फोरमायना होननि नोंथां। ओ जेरै'हाय जोङो माइ आबाद मावनो गोनांबा जोंनो गिबियावनो ओ माइगिलि माइ नांग्रोगौ आरो बेखौ जोङो दोनथुमखानाय जायो। नङाबा जोङो हाथथाय बाजार बिदिनो नार्सारिफोरनिफ्रायबो लाबोनो हायो आरो। बिदिनो ओ माइ अ माइग्लिखौ जोङो जेरैहाय फाथो बस्था फाथो बस्थायाव सोनानै गोरायहाय खा थुमनानै ओ फुख्रिफोराव सोमना दोनो आरो ओ सोमना दोननानै ओ बिदिनो हरनै हरथाम सोमो
औ।
थांलाबानै ओ थायसे जायागायाव ओ दोनथुमो दोनथुमनानै एसे फेनस्रानानै माने ओ जा थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइ बेजों खोबसिना दोनो आरो जाहाथे एसे ओ गुदुं जाहाबो बा गरम भाब मोननानै ओ गाजा बेरो आरो बिनि थाखाय आ बे माइग्लि माइखौ ओ जागा जाहरनाय माइग्लि माइखौ फोननो थाखाय जोंनो फोथारनांगौ जायो। बे फोथारखौबो जोङो मोजाङै एवना लानानै बिदिनो ओ गोदोथ' बिदिनो मोसौ हालिजों नांगोलजों बेफोरजों ए वोमोन नाथाय आथि खालाव बेफोरखौ खम नुनो मोनसै आरो आथिखालाव जेरैहाय ट्रेक्टर ओंखारबाय नालाय ट्रेक्टरफोरजों एवनायखौ नुयो आरो आरो बिदिनो एवना लानानै ओ ओ बे-बे हाखौ मोजाङैहाय एवग्लिनानै जेरैहाय ओ लोथो लो थो बुर-बुर एवजोबनानै फोमोननानै ओ जा माइग्लि माइ गाजा अरनाय बेखौ लांनानै बै फोथाराव सारनानै मोजाङैहाय फोनाय जायो। आरो नोंथां आरो बिनि उनावहाय जा जा बे माइग्लिया औ बे माइग्लिया जौनानै ओ खोथियानि महर लायो। बिलाइ खिलिनानै सोमखोर गाब जायो अब्ला जों बेखौ फुनाय जायो आरो। ओ बांसिनाहाय जोङो हौवा माहारिखौहाय फुनाय नुयो आरो खोथियाखौ। आरो गोदो बिदिनो रुवाथि दाहोना ग्रोम ग्रोम लानानै फुनायखौ नुयोमोन आरो जोङो। नाथाय आथिखालाव बिदि रुवाथि दाहोनाबो मोननो थांला नालाय बिनिखायनो ओ हाजिरा खामला बिदि लिंनांगौ जायो आरो रांजों। ओ बेखौ फुनानै जोङो ओ आलदा फोथार मोनसेयाव गाहैनाय जायो आरो जेरैहाय बे फोथारखौबो मोजाङैहाय एवना लानानै बिदिनो ओ आलि सालि होनानै आलि खोनानै एबा आलि दान नानै बिदि ओ मावना लांगौ जायो आरो बिनि उनावहाय जा खोथिया फु फुनाय औ बे खोथिया फुनायखौ बै जायगायाव गायनांगौ आरो। आरो गायनानै ओ जेब्ला बे जौगोन जौनानै बिबार खिलिनानै फिथाइ थायना मोनगोन। अब्लासिम बेखौ जों जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरो फारसेनिफ्राय जे बेहाय बिनि मुलि होनाय एबा हासार होनाय बिनि जा नाङै बेसाद जेरैहाय ओ हाग्रा बंग्रा बेफोरखौ जों फोसाबना होनांगौ जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जा गोन बेखौ हायो आरो। बिदिनो जे आबै आबौमोननि दिनावहाय ओ खासिजों हानानै ओ ओ जा खासिजों हाना न' फारसे लाबोनो थाखाय बावखा होननाय मोनसे दंमोन जायखौ जों औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो बेजों लाबोयोमोन आरो न' फारसे नाथाय आथिखालाव बिदिनो मिसिंबो मिसिं ओंखारदों जेरैहाय बेमार फोथारावनो हानानै फोथारावनो नानानै ओ न' फारसे लाबोनो हानाय बिदिबो ओंखारबाय आरो ओ दा गोदोनिखौ बुङोब्ला बि इदिनो औ खासिजों हाना बावखाजों न' फारसे लाबोनानै नानायखौ नुयोमोन आरो नोंथां बिदिनो ओ नानाय होनब्लाबो मोसौजों नानायखौ नुयो गोदो आथिखालाव ट्रेक्टरजोंबो नायो। ओ बिदि ओ न' न' फैनाय बिदि मेसिनबो दं बेफोरजोंबो नानाय नुयो आरो आरो बिदिनो नानानै जा ओंखारनाय औ माइ फिथाइ बे माइ फिथाइखौ जोङो फाख्रि एबा दुलियाव दोनथुमनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो जेब्ला रांनि गोनांथि जायो अब्ला जों बेखौ हाथाय बाजारफोराव फानहैनानै गोबां रां मुलाम्फा खालामनो हायो आरो नोंथां आरो जोंना ला ओ जोबथियावहाय जा माइ गायखांनानै ओ माइ गायखांगोन आरो माइ जोबथि जेनेबा जोबथि माइ गायगोन। बि जोंना नांगोल हाल जांख्रा हाल जांख्रा होननाय ओ फालियो आरो' फालिनानै ओ बेयाव जेरैहाय ओ बेयाव फोथाराव ओ बयबो रंजा खुसि जेरैहाय हाब्रु उनु फोनलायनानै जोबोद रंजा खुसि गे गेलेयो आरो बिनि उनावहाय न'आव फैनानै बिदिनो औ न'आव फैनानै बिदिनो जेनेबा न'आव फैबा ओ बै माइ गायखां नानै न'आव फैनो समाव जोङो माइ मुथासे लाबोनानै बिदिनो ओ माइ ओ फाख्रि एबा माइ दुलि खाथियाव जोङो बेखौ दोनथुमफैयो आरो आरो बेनि उनावहाय ओ जे बयबो ओ जेनेबा दुगैस्रां लोबस्रां ओंखाम बोथिसे ज' बयबो जालाय यो आरो जेनेबा नायै बेदरै जौ सेरेब मिनि खुसि बयबो। ओ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदियानो गायो आरो माइखो दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबेसे गायो नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होजागोन नोंथां।
औ नोंथाङा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनियावबो बेबायदिनो गायनाय जायो। ओ गिबि समाव जोंनियावबो बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो माइ-माइ आबादनि थाखाय खोथिया फोनो थाखाय ओ जोङो मोजां माइलि माइनि बिदान माइलि बुथुमनाय जायो। बुथुमनानै जोंनिया बुथुमोबा एबा जोंनिया ओ जेनेबा ओ दोनखानाय थायो दोनखानाय। बे बेफोरखौ जोङो बिदिनो हाखरफोराव बिदिनो फाथोनि बस्था फोराव बिदि सोमनानै साननै सानथाम सोमबाय। हरनै हरथाम बेनि उनाव न'आव दैखांना लाबोयो। दैखांना लाबोनानै मोनसे मोजां जायग जायगा नायनानै बेयावहाय लखबनानै एसे थालिर बिलाइ बा थास बिलाइफोरजों एसे खोबहाबना दोननाय जायो सानसे सानसे हरसे। बेबायदिनो ओ जिहेथु जोंहा गाजा अरोब्लाथाय बेयाव मोनसे गाजा ओंखारो। माइहा बे गाजायाव अरोब्लाथाय जोंनिया माइआ थाबनो रज'नायाव एसे मोजां जायो।
औ औ।
जे जोङो बेखौ लखबनानै मोजाङै खोबनानै दोनाबा बे गाज्रिया मोजां बेरा एबा बेरबाबो ओ हामा जालाङो। बेनि थाख खायनो जोङो एसे फेनस्रा खोबहाबनानै दोननाय जायो। बिनिफ्राय जोङो फोनो थाखाय मोनसे ओ फोथार दुब्लि ओ दब्लायसे फोर बेबायदि बिदान माने माइलिखौ नायनानै बेसेबां बेसेबां हा नि जायगा लागोन बेखौ नायनानै जों मोनसे थि खालामनाय जायो। खोथियाखौ फोनो थाखाय मोजाङै बिदिनो हालेवनानै हाग्रा
हाग्राफोरखौ फुथार जोबनानै बिदि मोजां फोमोननानै बेखौ फोनाय जायो। फोनानै जों बेवहाय मोजाङै दैखो फोराननाय जायो जिहेथु दै थायोब्लाथाय जोंहा ओ जेनेबा सान्दुं गोसा जायोबाथाय जों दै थायोब्ला सान्दुं गोसायाव जों दैया दुंनानै गाजाफोरा नानै बे रज'नाय नङा बेबायदियनो दैखौ फोराननानै मोजाङै दोननाय जायो आरो अखा हायोब्लाथाय अखानि दैखौ जोङो बाहेरथि दहनजोबनाय जायो नङाबा नाथाय बे बुथुमो बुथुमनाय ख्रि जायो बेबायदिनो जोङो बेखौ खोथियाखौ खांनायनि उनाव नैजि बा थामजि साननि उनाव जोङो माइखौ गायनाय-गायनो गायनो हायो फुंनो हायो खोथियाखौ। बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ माइखो गायनो थाखाय जोङो मोनसे जिहेथु जों खोथिया फोनाय खोथिया फोनायखौ जों गायनो थाखाय ओ गोबां दुब्लिनि नांगौ जायो दुब्लि फोथार एवनानै मोजाङै खारायनानै बा सेथि नैथि थामथि खेबै थाखाय मोजाङै ए नानै दोननाय जायो एवनानै जों दामखौ मोजां सोनानै फोमोननाय जायो हाखौ गुरैनो। ओमफ्राय हाग्राफोर थायोबा हाग्राफोरखौ नाय जायो। बेनिफ्राय मोजाहै आलिफोरखौ जोङो आलिफोरा जिहेथु हाग्रा जाजोबना थायो। आं आङो आरो आलिफोराव एम्फौ खुरनानै गाता खामजोबना दोनो जेनेबा। ओ दैफोर दै जमा लाखिनोबाबो दैफोरा गलांनो गलाङो। बेखो जोङो होबथानो थाखाय आलिफोरखौ दाननानै मोजाङै खोनाय जायो। खोनानै जोङो बेखौ ओ मो-खोनाय-खोनाय-खोखांनायनि उनाव जों माइखौ गायनो थाखाय थाखाय ओ बे खोथियाखौ फुयो ओ बिदिनो न'खरनि बा सोरबाफोर दानि जुगावथ' नखरावबो बारा गोबां गोदोनि बायदि मानसि बुजा थाला नालाय बेनिखायनो हाजिराफोर लानाय जायो हाजिरा बेबायदिनो आइजोबाबो हौवासाबाबो बेबायदि जाय जायखौ मोनो बेखौनो लिंनानै बिदिनो फुनाय जायो फुनानै जोङो एखो खोथियाखौ मोजाङै सरो नो मोजां जानायनि बिदिनो रोगानानै जों याव दुब्लियाव गायो गायखांनायनि उनाव जोङो गायखां नायनि उनावबो जों जोथोन लानो गोनां जायो माइखौ दै नांगौ समाव दै होनाय नांगौ समाव दै फोराननाय ओ बबावबा आरो हासारफोरबो होनांगौ माइफोरखौ मोजां जायो मोजां जायो फोरखौ बा एम्फौ एनला जानायफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय मुलिबो होनो गोनां जायो बेबायदिनो औ नांगौ बेबायदिनो जों नांगौ समाव जों ओ नांगौ समाव जि नांगौ बेखौ होनांगौ नानै माइया जोंहा थाम दानसोनि उनाव ओ हानो बा माइया ओंखारो ओंखारनानै हाङो मोनहांनायनि उनाव जोङो ओ बेबायदिनो हाना हानो सम जाब्लाथाय जोङो हानानै ओ बिदिनो हानो समाव जों नो बेबायदिनो मान नखरनि मानसि बा गामिनि मानसि खामलाफोर मोना मोनबाबो बा मोनाबाबो जोङो हानो गोनां जायो जिहेथु दा दानि जुगाव जोहा ओ गोबां मेसिनफोर ओंखारबाय मेसिनफोरा जिहेथु ओ जेनबा टेक्टरजों डायरेक्ट टेक्टरजों लाना फैना डायरेक्ट हानाय बेयावनो नानाय बेबायदि बेफोर मेसिनखौ जों बाहायनाय जायो गोदोनि समाव जों गोबाङैनो बिदि गामिनि मानसिफोरा ओ हानो ओंखारनाय खामलाफोर नुयोमोन ज' ज' ज'नो नाथाय दानि जुगाव ओ बेबायदि मावग्राफोरा खम जाबाय नालाय बेनिखायनो जोङो मेचिनफोरजों हानाय जायो आरो नानाय जायो बिदिनो मेसिनफोरजों हायोबा जोंहा खम समनि गेजेराव वनो गोबां गोबां माइफोरखौ हानानै लानो हायो ख सानसेफोरावनो जोंहा जोबो गोबां गोबां बुजा बुजा माइ खिनथु मानसि फोरजों खामला होनानै हायोबा खानसे हानाय नानायावबो गोबाव सम नांगौ बेद बिदि जायो बेनिखायनो जों मेचिनफोरखौ बाहायनाय जायो आरो ओमफ्राय नोंथांमोननिखिजाया औ नोंथांमोननिखिजाय बेबायदिनो नानायफोराव माबायदि नानाय जायो मोसौजों नानाय जायो ना मेचिनजों गोबां बांहोननानै नाय जायो
औ नोंथां ओ जोंनियावबो बिदिनो नानायखौ नुयो आरो
औ
हायो
औ
मोजायखौसो बांसिन फिसिनाय जायो बेनिखायनो मोननोथाम मोसौफोरखौ मोननो थांला नालाय बेनिखायनो मिचिंफोरजोंबो बिदिनो ओ आबौ आबैमोननि दिनावहाय बांसिना थाय जा अखा बे अखाजोंहाय बांसिन गायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बिदि ओ अखाबो एसेबांखि हाबांला नालाय बिनि थाखायनो दैनि आंखालनि थाखाय जोङो ओ बिदिनो मिसिं लागायनानै दैमाफोर दै सारै सफैनांगौ बिबाय आरो नोंथां
औ औ नोंथां औ नोंथां। दे बुं नोंथां।
नोंथां।
औ दे